लौ।
हेलौ।
हेलौ।
खोनादोना नोंथाङा। खोनादोना नोंथां।
औ खोनादो नोंथां।
दा बिदिब्ला जोङो आबादनि सायाव एसे रायलायनि नोंथां।
औ नंगौ रायलायनो हागोन।
नोंथांनि जायगायाव मा रोखोमै आबाद मावो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
नोंगौ हागोन। जोंनि ओनसोलाव आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोङो माइ आबादखौनो बांसिन मावनाय नुयो।
नंगौ नोंथां।
माइ आबाद मावनो। थाखाय जोङो गिबियाव जों। नो माइज्लि नांगोन बे माइज्लिखौ जोङो हरनो हरसेबा हरनैनि थाखाय जोङो फाथोनि बस्थायाव सोनानै दैयाव सोमना दोननाय जायो। आरो बेनि उ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ बोखांनानै हायाव लामनानै थालिर बिफांनि बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो जाहाथे बेयो गाजा बेरो बेनि थाखाय।
आरो खोथिया फोनो थाखायथ' जोङो दुब्लिग बे एवग्रोनानै लानांगोन ओ हाब्रु जानांगोन नालाय बेनिखायनो जों खोथिया थोलिखौ एवग्रोनानै हाब्रु खालामनानै लानांगोन। बेनिव उनावहाय आखाइजों सारै सारै खोथियाखौ फोनाय जायो नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां थारैनो। आरो मा बायसा ओ
नंगौ बेनि उनावहाय बियो से दान बा से खावसे दाननि उनावहाय गायजानाय जायो। माइ माइ गायजानाय जायो। माइ गायनो थाखाय जोङो गिबियाव दुब्लिखौ हालि एवनान द्रा लाग्रोनांगोन। सिगां थ' जोङो मोसौजो हाल एवनाय नुयो मोन नांगोल जों नाथाय दानि दिनआवथ' मोसौजों एवलि एवला मोसौखोनो नुनो थांलिया ओ दानि दिनावथ' टेक्टरजोंसो हाल एवो। बेबादिनो बेबाद बिदिनो हाल एवखांनानै आलि दाननाय जायो खदालजों उम आरो आलि आलि होनाय जायो जाहाथे बेयाव दैफाराग थायो दोनथुमनो हायो। औ बेनि थाखाय आरो जोङो सानदुं बे आलि दाननाय आलि सोनायफोराव सान्दुं अखा बेफोरबादि मोनोना बेनि थाखाय जोङो बेफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय खफ्रिबो बाहायनाय जायो नंगना नों
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां थारैनो।
नोंगौ। आरो बेनि उनावहाय जोङो माइ गायनो थाखाय खोथिया फुनांगौ जायो। बेखौ जोंनि ओनस सोलावहाय हौवायानो जायदोंस हिन्जावानो जा गासैबो फुयो। फुनानै बिनि उनावहाय जेब्ला हाया गायनो थाखाय थियारि जायो अब्ला जों बेखौ फुना लाबोनानै मुथा खानानै बेवहाय राननाय जायो बेनि उनाव ओमफाय हिनजाव मानसिफोरखौ माइ गायनाय नुनो मोनो आरो जोङो हौवाफोर खौ एसेबां गायनाय नुवा जोंनि ओनसोलावहाय।
नंगौ नोंथां थारैनो।
नंगौ।
आरो मा मा आबाद मावनाय जायो? औ।
नंगौ आबाद होनोब्लाथ' दैज्लां बोथोराव गाहाइयै माइ आबादानो आरो मेसें बोथोरावहाय बेबादिनो मैगं थाइगं बेफोरबादि जुखाम बेफोरबादि आबादखौ जों नुयो। नोंथांमोननि ओनसो लावहाय माबायदि बेहाय आबाद मावो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
नंगौ थारैनो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो जोङो आबाद मावनायनि सिगांनो फारस गिबियावनो खोथियाखौ फोनानै लानांगौ जायो। बे खोथिया फोनानै लानाय बुङोब्ला नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो बै फाथोनि बस्थायाव जोङो माइखौ सोनानै ओ बेयावहाय जोङो दै थानाय जायगायाव सानसे बा हरसे जोङो सोनानै सोमनानै दोननाय जायो। आरो बेखौ बै ओ बेनि उनाव जोङो बेखौ बोखांनाय जायो बोखांनानै जोङो दैया राननाय बादि जोङो बोरियाव बोखांना दोनो। बे बोखांना दोननायनि उनाव बेखौ जोङो न'निनो ओ मोनसे हायाव जोङो बेखौ लामना दोननाय जायो। बे लामना दोननायाव औ बेवहाय जोङो थास' बिलाइफोरखौ खोबनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव बेवहाय गाजा बेरो बेखौ जोङो हरसेनि गेजेर हरसे सोमना दोननानै जोङो बेखौ ओ फोथारसिम लाना थांनाय जायो, फोथाराव जोङो जि जायगायाव जोङो हालेवनानै हा खौ गोमोन खालामनानै लादोंमोन बै जायगायाव जोङो बेखौ आखाइजोंनो सारना हैनाय जायो। आरो बिदिनो बियो औ । ओ द' सान स्नि साननि उनाव बिदिनो बियो जोंनिया फिसा फिसा ओ खोथिया रज'यो। आरो बेदि रज'नानै ओ जोंनिया दान मोनसे एबा दान मोनसे खावसेनि उनाव बेखौ फुनो हानाय जायो बे खोथिया बुङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि खोथिया फोनायखौ नुनो मोनो। जोङो बेवहाय रन्जित, बासमति आरो माइब्रा, जोसा बायदिसिना जों फोनायखौ नुनो मोनो। बेवहाय नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनि जायगायावबो बेबायदि जोङो ओ दुब्लिखौ हालेवना लाग्रोनाय जायो गायनायनि सिगांनो बेवहाय जोङो खेबनै, खेबथाम, खेब्रैयालागै जोङो हालेवनाय जायो। जाहाथे बै हाया जोंनिया हाब्रु जायो आरो बेवहाय जोङो दुब्लिनि गेजेर गेजेर जोंनिया आलि होनाय जायो। जोंनो जिहेथु माइ गायनो थाखाय दै नांगौ जायो। बै दैखौ जोङो लाखिनो थाखाय फोथाराव जोङो आलिखौ होनाय जायो। आलि होनायाव जोङो खदालखौ गोबाङैनो बाहायो आरो बेवहाय हौवा मानसिफोरखौ जोङो आलि होनायखौ नुनो मोनो नोंथां। आरो बेवहाय बेनि आलि होखांनायनि उनाव एबा बे हाया जोंनिया गोमोन जाखांनायनि उनाव जोङो माइ गायनायखौ नुनो मोनो। बे माइ गायनायाव जोङो हिन्जावफोरखौ ज' ज'यै माइ गायनायखौ नुनो मोनो। बे माइ गायनायनि माइ गायनायाव जोङो हिनजावफोरनो जोङो बेथन हरनाय जायो आरो लोगोसे खायफाया जोंनिया ओरैनो लोगोसे सावरि जाफैनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो जोङो बे माइ गायनाय हाबाफारिखौ जोङो ओ- बेयाव बेबायदि खालामनो हायो। आरो बेनि उनाव बेयो जोंनिया बेखौ हा साबसिन हामसिन जानो थाखाय जोङो बेवहाय हासारबो सारनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
नंगौ नोंथाङा नंगौ बुंनो हागोन नोंथां।
नोंथांनि ओनसोलाव बै माइ आबादा रोखोमै हानाय जायो नोंथांनि ओनसोलाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां हागोन। जेब्ला माइखौ गायखांनायनि उनाव फिथाइ जाहैनानै
माया हानो सम जागोन अब्ला जों बेखौहाय गोदोनि दिनाव मानसियानो खासिजों हानाय नुयोमोन। नाथाय आथिखालनि दिनाव जोङो बेखौबो गोबां मेसिन बेफोरबायदि बाहायनानैसो हानाय नुबोगासि नो दोंङो।
नंगौ थारैनो‌।
खायसे खायसेया मेसिनबो बाहायो, आरो खायसे खायसेया खासिजोंबो आखाइजों हायो। बेनि उनाव हाखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मोथि फिसा फिसा खानानै बेबादिनो हुलाबारिजों फाफ्लियाव दांग्रि खानानै गुलाबारिजों फाफ्लियाव लाना फैनाय खौ नुयोमोन। आरो न'आव लाबोखांनायनि न'आव लाबोखांनायनि उनावबो गोदो मोसौजोंसो नायो मोन माइ खौ। नाथाय दानि दिनावथ' जोङो मेसि नजोंसो नानायखौ नुयो। आरो नाखांनायनि उनावहाय जेब्ला माइआ माइआ बेलेग आरो जिगाबा दस्रा जागोन अब्ला जोङो जिगाबखौ बोखारनानै मोसौनि आदारनि थाखाय माइहुं लुनानै दोननाय जायो।
नंगौ थारैनो।
नंगौ नोंथाङा मिथिगौना? मा हाल एवनायाव जेब्ला हाया गोजौ गाहाय जायो अब्ला बे हाखौ समान खालामनो थाखाय मा बाहायनाय जायो?
नंगौ नोंथां। ओ जोंनि जायगायाव बेबायदिनो जोङो गोजौ गाहाय जानायखौ गोबाङैनो जोङो बेवहाय ओ गोबां रोखोमै बाहायनाय जायो। खायफाया जोंनिया थालिर बिफांखौ दाननानै बेवहाय उम खानानैबो बोनाय जायो आरो खायफाया जोंनिया बेबायदिनो गोबां रोखोमै बाहायनाय जायो आरो नोंथां।
नोंगौ नों थां जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि दिनो जोङो बे हाखौ समान खालामनो थाखाय मै बाहायनायखौ नुयो
औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो औ बे ओ नोंथाङा जे बुंबाय बेवहाय हानाय जायो ओ मादो जों खासिदो हानाय जायो एबा जोङो फोथारावनो ट्रेक्टरखौ बाहायनानै जोङो हानायखौ नुनो मोनो स' बे रोखोमै जोङो ओ जोंनि जायगायावबो नुनो मोनो आरो बै हानानै लांनायखौ जोङो न'आव लांनानै एबा लांदां जायगायाव जमा दोननानै बिदिनो जोङो ट्रेक्टर ट्रेक्टरजों बै माइखौ आलादा खालामनो थाखाय मारोन होनायखौ नुनो मोनो आरो बे मारोन होखांनायनि उनाव नों नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो बै माइखौ जमा खालामनानै जोङो दुलि एबा जोङो बस्थाफोराव सोनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो बै जिगाबखौ जोङो मायं हुंनानै दोननायखौ नुनो मोनो जाहाथे बेखौ जोङो मोसौ एबा बायदिसिना जिब जुनारफोरनो जोङो बेखौ होनो हायो
नंगौ नोंथां
नोंथां औ नोंथांनि जायगायाव दे बिदि दिब्ला नोंथां
नंगौ गोजोन्थों